हेलौ'
हेल'?
उम खोनायाखै?
हेल'?
खोनाबाय दा? हेलौ? उम खोनाबाय दा? हेल'?
हेल'?
खोनायाखै?
अ ओं आंना र' बारा मोजां खोनाखै र'लाय। इदिनो थाथ'लाय खोनादों।
ओं-ओं। आं खोनादों माथो।
र'-र'-र'।
स्पिकारबो होजाया माथो? हेलौ'
हेल'?
हेल'
हेल'?
हेल' ओं खोनादों। खोनादों खोनादों।
हेल'?
खोनादों नों खोनायाखै नामा?
अ' खोनाबाय?
ओ मा खालामदों दालाय?
हेल'?
मा खालामदों मा खालामदों होनदां आं?
ए आंना बारा मोजां खोनायासैलोय।
माथो आं खोनागासिनो दं नोंखौलाय।
अ आं नोंनिखौ इराद लासै खोनादों।
ए स्पिकारबो जायाखै माथो आंना।
औ ने दं ओरैनो।
दं ओरैनो ना ओंखाम जाबाय नामा?
जानाया जाथ'वाखै सङाखैनो।
माथो मावगासिनो दंब्रा दालाय?
औ
हा
उम मा खालामदों नोंलाय?
है नै आंबो ओरैनो दं।
हुम
होआ देग्लाय जेबो बेफोर माबाफोर मावाखै नामा आबादफोर?
उम
हा
हा
देग्लाय जेबो माबाफोर मावाखै नामा होनदां खेथिफोर?
मावनाया
हा
आबाद खेथि मावनो सानदोंमोन माथो गैया माथो दैयानो जायासै।
अखायाबो मोजां नङाना बोथोरा देग्लाय। हुम
औ गैया माथो एबार दैयानो दैयानो गैया माथो एबार।
माइफोर गायाखै देग्लाय माइफोर गायाखै नामा?
खोनायाखै
ओ माइफोर गायाखै नामा होनदां देग्लाय?
ए माइ गायनो मोनाखै माथो अखायानो गैयाना दासान्दि।
उम दाख्लै सानजा हाग्रांनानै दा एकदबारे सानदुंसो दुंलायबाय ना।
हा
दाख्लै साननैसो हाबाय थानानै दा सान्दुंसो दुंलायबाय होनदां।
औ बेनोथ' जादों मा जाखोथाय।
उम
उम गोब-गोबाव जा गोबाव जाबायना अखा हायिया?
गोबाव जाबायथ' आरो।
उम
सानबासोआनो जाबाय खोमा अखा हायिया।
उम जेनेबा नोंसिनिथिं अखा हैयैया बेसेसो गोबाव जाखो बायदि?
जोंखैबो बिदिनो सानबा सप्तासेसो जाबायनो। अखायानो गैया माने सानदुंल' दा सानदि।
उम अखा हाबाय बायदोंमोन नामा?
हो
खोनादों?
ओं
अखा हाबायबाय
दहाय एसे हादोंमोनलै फुङाव।
अ अ
दा गैथ'वा बारु गाबोनफोरसो हागोन नामाथाय खोथियाखौ फोना लानानै नै दा माइखौनो गायनोबो हालासो जाहैबाय गोरान।
उम बेथ' आरो अखा गैयाबा बबाव गायनो हानो।
ओमफ्राय सिजेनानै जोबलाय लांसिगोनसो माइ गायनायनि दिनाबो।
उम हुम हुम हुम उम
नोंसा मालाय गायनो मोनबाय खोमालै इसेबाबो ना?
गैया गायनो मोनाखै दैयानो जायाखै नालाय।
उम उम।
अखा हाबासो दै जायो नालाय।
माबा बानलुफोरलाय मावदोंमोन नामा बानलु खिथिफोर?
हो?
बानलुफोर खेथिफोर मावदोंमोन नामा होनदां?
औ। बानलुखौथ' ओरैनो मावनाया मावा। बेलेग खेथि मावो आरो गोरान।
ए गोरान आरोना।
औ ओमफाय नोंसा गायनो मोनगोनना मोनाखै बिदिे?
गायदोंमोन गायनायालाय ओमफ्राय जेन थेन मुल फैफिनबायलै लससो माथो। दामानो खमायना होबायना।
मा होनदों?
दामानो खमायना होलायबाय होनदां।
औ उम ना जेनेबा माइफोर गायनो मोनगोन ना मोनाखै?
देर बिगासो गायदोंमोन।
अ।
खोनादों?
जेनेबा ओ ओं।
मा होनदों?
जेनेबा ए-एबारथ' माइ गायनो मोनाबा
एबार माइ गायनो मोनाबा बेलेगसो मावनांसिगोन बायदि मोनबाय आंबो। बेखौनो थिग मोनदों आंबो उम।
हेलौ
औ खोनादों।
ओ इबराथ' माइ गायनो मोनाबा गोरान खेथिसि मावनांसिगोन। औ माथो जेनेबा ओरैनो गोरान खेथिखौ मा मा मावो जेनेबा?
बिदिनो सबाय बिमाफोर
हो?
सबाय बिमाफोर बायदिसिना माबो गायनांसिगोन।
हो?
सबाय बिमाफोर होनदां आं बायदिसिनाजों गायनांसिगोन होनदां।
बेफोरथ' इसिबां दैनि माबा नङाना गोरानावनो जाखायो। फानलुआलाय गायदोंमोनलै बेबो दै नांजा सिजोनाव दै होनो मोनाबाथाय जाया।
अ अ। उम।
देग्लायबो
उम उम देग्लाय गायदोंमोन आरोना?
गायदोंमोन गायनायाथ'।
उम।
फैगोन सानदोंमोन एसे प्रफिट जागोन सानदोंमोन गैया माथो मुल' जेनथेन।
अ औ। दा मो-मो-मोनगोन ना मोनला बायदि दंना गैला बायदि जेनेबा दा बानलु फिथाइया?
दानफाय जोबबाय फिफांखौनो।
ओ?
गैला मालाय सिजेन बारबाय नालाय फिथाइबो होदियासै। उम खोनादों।
अ जेनेबा दा दंना गैला बायदि फिथाइआ
गैला दा
अ ह-ह उम-उम-उम
फिथाइ गैला
अ जेनेबा ओमफाय ओहम बानलुखौ जेनेबा ओरैनो जावैनायफोरखौ मा समाव जावैयो जेनेबा?
जावैनाय समाथ' इदिनो नबेम्बर सोरबा डिसेम्बरमायनि लागायो
हा
सोरबा नबेम्बर डिसेम्बर बेफोरनिफायनो जावैनानै माबालाङो आरो जोंहा थांनाय बोसोराव डिसेम्बराव होदोंमोन खोमा
अ
बिदिनो मास मोनसे नांखागौ नालाय जावैनानै खिलिनानै देरनानै गायजानो थाव जायलायलागे खोनायाखै
औ खोनादों जेनेबा ओमफाय बेगरखौ जेनेबा बायनानै लायोना जेनेबा न'नि-न'निखौनो दों
बे जेनेबा फार्स्ट टाइम जेनेबा नों गायनायावथ' बायगोरखानांगोन नालाय
अ
ओमफाय बेखौ गायनासो उनाव नों जा मोनफिननायखौ नों उनाव जावैनानै नों जोलै दोननो हाफिननाय इदि जाहैबाय आरो जोंहा दा उम बोसोरनै जासि नालाय गायनाया खेबनै जेनेबा मावनाय जाबाय आरो नै दाखलै थांनाया गायनाय बै सेमोननिमोन आरो जोलैया बेखौनो जावैनानै माबाफिननायमोन आरो
नि जेनेबा नोंस्रा गायनाया बोसोरनै जाबाय आरोना
उम बोसोरनै जाबाय नै दाख्लै थांनायजों आरो
हा
दाख्लै थांनायजों बोसोरनै जाबाय होनदां खोनादों हेलौ
हेलौ
उम खोनादों
औ बोसोरनै जाबाय जेनेबा नोंसा गायनाया
उम बोसोरनै जाबाय
औ जेनेबा ओमफाय जेनेबा फुलिखौ मानिफाय बानायो जेनेबा
फुलिखौ?
औ जेनेबा नोंसानो माने
हा मा होनदों?
जेनोबाब फुलिखौ माखौ बानायो होनदां जेनेबा बायना लाबोयोना ना नोंसिनिनो दोनखायो जेनेबा माबा बेगरखौ जोलैखौ औ-औ जेनेबा फि अ गोथांखौ दोनो गोथांखौ दोनो ना गोमोनखौ दोनो जेनेबा अ
माबानानै एसे फोरानस्रोबाय फोराननानै बिदिनो सम जाबा हासार एसे होनानै जावैबाय आरो।
अ ह-ह उम।
सोरबा गेलासआवबो जावबायज हायावनो जावैदोंमोन।
औ जेनेबा मायाव जावैनाय जायो।
उम बिदिबाबो जायो।
खोनादों।
ओं।
जेनेबा मायावबो जावैयो जेनेबा
जेनेबा गेलासआवबो बिदिनो हासार बायदिसिना मिक्सार खामनानै बे जावो जायो हायावबो दडाइरेक्ट जावो जाखायो आरो
औ।
खोनादों।
औ खोनादो ओरैनो हासार बेफोर मेडिसिनफोर होनांगौ नामा जेनेबा जावैनाय।
एसे होनांगौ बिदिनो
ओ
बे एम्फौफोरनि रोदानिफोर होखाना लायबाय एसे बिफाङा बौ मोजां जालाङो आरो उनाव देर रोजासिम लागै उम। बिदिनो दै होबाय थानांगौ सम-सम रानबा रानबानो।
उम
खोनादों
नोंलाय माथो मावगोन होनबालाय
होनदों
उम नोंलाय माथो मावनो सानदों होमबालाय गोरां खिथिखौ
आं गोरान खिथिखौ मावनाया बिदिनो सबाय बिमा बहल जिंखा मावनोसो सानबायमोन आरो।
उम मोजांलै बेफोरनो बोरैबा।
उम बेफोरनो मोजां होनदां बोरैबा।
ओं आजिखालि जालालै मेडिसिन नङाबानो।
उम बेफोरसो गोरान खिथाब बांद्राय खरसाबो थाङा होनदां।
औ मेडिसिन औ मेडिसिन नङाबानो जा दाना। हासार मेडिसिना मानो उम।
उम बां ओंख्रि होनदों जाथ'आखै होनदों नामा? हेलौ। खोनायाखै?